हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ खोनादों?
हेलौ
खोनादोंं खोनादों नामा? हेलौ
खोनादोंना
खोनादोंं ओ खोनादों आंनि आवासखौ खोनायाखै नामा? आं आवास
हेलौ खोनादों
खोनादो
नोंथांनि आवाज जाखै
हेलौ हेलौ
खोनाबाय खोनाबय खोनाबाय नोंथां औ फोरमाय नोंथां खोनादोंना
ओ खोनादों खोनादों अ नोंथांआ फ्रि नामा दायो?
औ फ्रि नोंथां
ओ थ' फ्रिबा जोङो दिनै मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै नङा होनबा होमबा
औ सावरायजायो
ओ जोङो दिनै ना हमनायनि सायाव सावरायनोसै आरो ना
औ सावराय जायो
ओ होमबा नों नोंनियाव मोननैसो कुइसन सोंसै
औ सोंजायो नोंथा
बे नोंथांमोननिथिं जेनोबा ना हमनाय ना हमो ना हमा आमफ्राय नोंथांमोननिथिं ह मा मा नाफोर मोनो बेफोर बुंनो हागोन नामा नोंथांआ
हेलौ खोनादं
ओ हागोन नोंथां हागोन
ओ ओ ओ ओ खोनाबाय दे
थ' ना हमनाय होनोब्लाथ' जोंनि बर' हारि जोंनि बे बर' हारिआव ना हमनायानो ना हमनाया मोनसे गोबां मा होनो बर' सारैरिनिआव माबा जायो आरोना मा होनो कमन कमन आरो ना ना हमनाया उम थ' ना हमनाया जोंनिथिं हमो आरो नाखौ जों मिथियो जानो थाखाय एबा ना फाननो थाखाय फ्राय बिदिनो हमो आरोना आमफाय जोंनिथिं मा मा ना मोनो नोंथांनो खोन्थाना होनसै फिसा फिसाेरैसि बामि थुरि ना मेरगा ना रौ गोबां रोखोमनि ना मोनो आरो ना। ओमफ्रायथ' बेखौ नाखौ नाखौ जों माबोरै माहा मोननो हायो बेखौ आं नोंथां फोरमायना होनि एसे
अ जोंनिथिं गोबाङानो दुब्लि जेरै फोथाराव माइ गायनाय समाव बिखौ ट्रेक्टरजों एवोना दुब्लि फोथारखौहाय बेयाव जोङो नाव नाखौ मोननो हायो आरो ना बेयाव ओमफ्राय गोबाङानो आरो दै सायाव थांनानै गुरोना खौ बेराहायैबो नाखौ मोननो हायो आरो दं नफोराव दै रानबा बाला गोबाङानो बे दं-दंग'बो दंग'फोरावबो हमनानै नाखौ मोननो हायो आरोना थ' फख्रिबो दोङो फुख्रिफोरावबो गोबां रोखोमनि ना मोनो।
औ
बेयावबो सारबोला हमबला आरो फख्रियाव जोङो नाखौहाय फियो। बेखौ फालांगि खालामो बेटफार खालामनानै लायो बेनि थाखायबो नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि हेलौ
ओ नोंथांजों मिथिंबो इदिनो ओ नोंथां बुंलांनाय बायदि। जोंनिथिंबो नाखौ हमनाय जायो। औ खोनादों ना?
हेलौ
औ हेलौ
खोनादोंं
औ
खोनाबाय नामा हेलौ खोनाबाय दा?
औ खोनाबाय औ खोनाबाय।
थ' आं होनदोंमोन जे जोंनिथिंबो नाखौ हमनाय जायो। बे ना हमनायाव जोंनिथिंनि ओनसोलाव मोनो होनना बुङो ब्ला नोंथांमोननि बादिनो थुरि नास्राय ना मागुर, थुरि ओ ना बामि, खुसिया ओमफ्राय एम्बु बेफोरबायदिफोरखौ मोननाय जायो आरो ना। ओमफ्राय एम्फौफोरबो मोनबावो जेरै एंख्रप गांजेमा लानजाइ गोलाव बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ एम्फौफोरखौबो ओमफ्राय साम'फोर बेफोरबायदि मोननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलथिं। ओमफ्राय ओ औ ओमफ्राय बेफोरखौ जोङो हमनो थांनायाव बाहायनाय आगजुफोरा जादों जेरै ओ खादा, खबाय, जेखाइ ओ ओमफ्राय जेखाइ ओमफ्राय साहाबना दिननो थाखाय जों बाहायनाय जायो जेरै खखा ओमफ्राय सेनफोर बेफोरखौ जोङो साहाब ना दिननो थाखाय बाहायनाय जायो।
औ
ओमफ्राय ओ मा होन ओ गोबां मानसियानो बे नाफोरखौ जेनेबा खखाफोराव मोनना लाबोनाय बा सेनफोराव मोननायखौ फानहैनाय जायो आरोना। न'आव जायो होमबाबो बारायानो फानहैनाय जायो बुरजा बुरजा मोनो नालाय। बेखाय फानहैनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओमफ्राय आरो बिलोफोरबो दङ मोननैसो जोंनिथिं। बे बिलोफोराव जोंनिया सुइसगेटफोर दं बिलोल' नङा सुइसगेटफोर बेफोराव जोङो ना गेदेर गेदेर फोरबो मोननो हायो जेरै जापानि मेरगा ना ओमफ्राय चायनापुथि बेफोरबायदि आरो मा होनगोन बेफोरबायदि नाफोर मोनो आरोना बिलो गोदोर बा सुइस गेटफोराव जोंनियाव बेफोरबायदि ना मोननायखौ नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंलाय माने औ मा होनगोन खोनादोंना नोंथां?
हेलौ
हेलौ हेलौ
हेलौ
औ खोनादों खोनादों।
खोनाबायदा?
औ खोनादों। खोनागासिनो नोंथां।
खोनाबाय औ थ' आं नोंथांनियाव कुइसन सोंदोंमोन जे नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ नाफोरखौ मारै हमनाय जायो मेसिनजों सारो नामा दै बिलोमाफोर नुबा?
औ खोनागासिनो। औ जोंनिथिं नो नोंथावा जेरैबायदि बुंदों बिदिनो फुख्रिफोरखौहाय दै जोबोला माने दै बुरजा बोला फुख्रियाव फुख्रिनि बिलोखो मेचिनजों फोरनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो गिदोर गोदोर बिलोनि मेचिनजों फोराननानैहाय दैखौ खमायनानैसो ओमफ्राय उनाव हमनो हायो आरो ना नाखौ। ओमफ्रायथ' नोंथाङा बुंलांदोंमोन। जे खखा जेखाइ खबाइ बेफोरखौ नों गथ'फोरा जोंनिथिं बांसिनानो बोरसि दों बो नो आरोना नाखौहाय जेरै फुख्रिफोराव आरो सुइस गेटफोराव दै बुरजा बुरजा थानायाव बेयावहाय बोनो औ आरो मोनजि पावार बेफोरबायदियाव गोबां मोननो हायो आरो नाखौ बजिदों बिदिनो बोनलाबायो आरो खायसेया फानो खायसेया जायो न'आवहा हमनानै बुरजा माखासे मानि मोनला माने फैगोन जोंफोरनि थाखाय जगायनानै दोन
औ नोंगौ।
बेखौ नागोन होननानै बुंनाय जायो आरो। मोनसे बनायबावोजे नानिफ्राय हाय बेखौ फोराननानै ओमफायो बियो नाफाम जायो।
ओ खोनादों हेल'
औ खोनादों। नोंथां
हेल' हेल' हेलौ
होलाय बिदि दि बनायनाय जायोना जाया।
हेल'
हेल'
खोनायाखै नामा?
ओ नोंथां औ
खोनादोंं।
हेल'
औ खोनादों ओमफ्राय नों मा सोंदोंमोन बुंफिनलाय।
अ नाय सोंदोंमोन जे नोंथांमोननिथिं बे नाफाम बनायोना बनाया बिदि नाफोरखौ फोरानना दोनना दोना बिदि सोंदोंमोन आरो औ।
औ औ जोंनिथिं बानायनाय जायो नाफामखौ माने नाफाम बानायनाय होनना बुङोबा जोङो मा होनगोन। बासाव खखाफोराव नाफोर मोननाय ना मावाबा ना फिथिख्रिफोरबायदिखौ न'आव लाना फैनानै बेखौ जोङो फोरानो फोराननायनि उनाव बेखौ जोङो उनाव फेसेवनानै माने बिदिनो मा होनगोन। दे गुन्दै खालामानै माबायाव बथलफोराव फेसेवनानै दोननाय जायो आरोना सोनानै खोनादोंना? हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ खोनायाखै?